एलाइ आरो मा जाखो? हेलौ।
औ।
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना? अ अब्ला ओ नोंथाङालाय मा खालामदों?
आ आं दायो नै जिरायनानै दं।
अ'। मोजां दे अब्ला। अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला ओ जों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां ओ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनोबा बर' फोरफोरनि खेलानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां।
नंगौ
औ अब्ल
औ नोंथां। नोंथाङा खोनादों? नोंथाङा खोनादो?